औ नोंथाङा खोनादोंना। हेल' ।
अ नोंथां।
फन खालामनाय जादोंमोन ।
औ औ ।
ओ नोंथाङा सावरायनो हागोन ना?
औ हागोन नोंथां हागोन ।
ओ बिदिब्ला जोङो मोनसे आयदानि सायाव सावरायगोन ओ जोङो बर'फोरनि दाउ अमा बोरमा फिसिनाय बेफोरबादिखौ सावरायगोन आरोना नोंथां ।
औ औ सावरायगोन ।
अ बिदिब्ला नोंथाङा बेफोरनि बागै गिबियाव एसे फोरमायथिना हागोरदो ।
दाउ अमा फिनाय ना नोंथां?
औ ।
दाउ अमा फिसिनायखौ जों माने गोदो गोदायनिफ्रायनो आबै आबौ आजौ मोननि समनिफ्रायनो माने फिसिबोबाय थायो आरो था थानायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना । बेफोर माने दाउ अमा फिफोरखौ माने गोदो गोदायनिफ्रायनो माने न'खरफोरनि माने फिसा फिला खामानियाव हेल्प फैयोना बेफोरनि थाखाय फिसिबो बोनायखौ नुनो मोनदों बेयाव माने अमाफोरखौहाय माने फिनायाव माने अमानो जानो थाखाय थास'फोरखौ हानानै माने आदार रुनानै होनायखौ नुनो मोनदों नोंथां हेल' ।
औ नंगौ नोंथां
नोंथांमोननि ओनसोलाव माने दा इफोरबायदि दाउ अमा बो फोरखौ बोरैहाय फियो नोंथाङा एसे फोर मायना होलाय
औ नोंथाङा खोनादोंना
औ खोनादों खोनादों
उहम ओ नोंथाङा मा सोंदोंमोन
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ना माने दाउ अमा हा फोर औ बोरैहाय फियो नोंथाङा फोरायना होनो हागोन नामा
औ हागोन नोंथां
फोरायना होनायसै नोंथां बिदिब्ला
बुंनो थाङोब्ला जोंहा माने बरफोर हिसाबै माने गोदो गोदाय समनिफ्रायनो जोंहा माने ओ गोबां सुबुङानो माने जेरैहाय दाउ अमा बोरमा बेफोर बिदि फिनानै जिउखौ खुङोमोन आरो ना
औ औ
जायनि जाउनाव जों बेफोर दै फिनानै गोबां रां मोनो बेफोरजोंनो माने जोङो गावनि जिउखौ बेबादि दैदेनलांनो हायो आरोना ओ दा गासिमबो माने गोबां बर‌ आइजोफोरानो माने गासैनावबो गोदो समाव थगासिनाव बेफोरबायाददि थायोमोन आथिखालावबो माने गासै फ्राय सुबुंफोरनावबो माने दासिमहालागै माने गोबां रोङो गोबां ओ सुबुंफोरनावनो माने नखर नखर माने दाउ अमा बोरमा मोसौ बेफोर‌ थायोमोन आरोना
औ थायोमोन
जेरैहाय जोङो मासे अमाखौ फिसिनो गोनांबा बेनो जोंहा गन्द्रा बेफोरबाददि बेनो मोजाङै थाग्रा थानो थाखाय मोजाङै न‌ बेफोरबायादि बानायनाय जायो आरो ना
ओम
बेजों लोगोसे जोंहा बेबायदि अमा फार्म बेफोर दाउ फार्म बेफोरखौबो जों खालामनो हायो ओ ओ जोंनि ओनसोलफोरथिंहाय अमाखौ अमा गन्द्रा बेफोरबायाददि खालामनाय जायो आरो अमाखौ खायफा खायफा बेबायदि बिमा बिमा फिसाबो खालामनानै गोबां बेबायदि फाननानै गोबां रां बो मोनो आरोना ओ जोङो अमानो बेबायदि ओ गुन्दै होनाय जायो बेजों लोगोसे गोबां रोखोमनि दाना ना बेबादि बेबादि गोबां रोखोमनि गुन्दै बेफोरबायदि ओ होनाय जायो आरो ना खायफा खायफा ओ जोंनि गामि ओनसोलनि सुबुंफोरा माने ओ ओ माया माया मैगं थाइगं जेनेबा फाइनालाव बेफोरखौ रुनानै होनायखौ नुनो मोनो बेजों लोगोसे ओ हाग्रानि थास बेफोरखौ माने जोङो रुनानै आदारजों गलाय मोनद्रि खालामना होनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ
आरो बेनि उनावहाय जों बेनि उनावहाय जोंहा उन्दै समावनो माने औ अमायाबो फेलौ जायो नालाय बेनि थाखाय माने बिजि मुलि आरिबो बाहायनायखौ नुनो मोनो आरोना
औ औ
ओ बेजों लोगोसे जोंहा अमा फाननानै जोङो गोबां ओ बेखौ देर नाय जेब्ला देरखाङो अब्ला जों बेखौ माने जों गोबां फाननानै गोबां रांबो मोननो हायो हयथ' जों बे रांजों आरोबाव बेफोरखौ माने साफा खालामनाय खायफा खायफा सुबुंफोरा माने अमानि बे थाग्राखौ माने प्लास्टार बेफोरबाददिबो खालामनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो आरोना ओ औ ओ बेबादिनो बर'फोरा अमा अमाखौ दासिमहालागै फैयो आरो अमाखौ जोङो ओ अमा ओ नोंथांमोननि ओसोलाव अमाखौहाय माबायदियै फिसिनाय जायो नोंथां हेलौ
औ नोंथां
औ नोंथां
मा बुंदोंमोन नोंथां नोंथां मा बुंदोंमोन बुंनायसै
नोंथांमोननि ओनसोलावहाय ओ बोरमाफोरखौ माबायदिहाय फिनाय जायो नोंथां
बोरमाखौ ना नोंथां जोंनि ओनसोलाव बोरमाखौ बिदिनो बोरमा माने खायफाबा बोरमानि फार्म खुलियो खायफाबा न'आव फिसियो आरोना नोंथां माने फार्म बोरमा फार्म खुलिनाया माने इदिनो माने न'आवनो माने फार्माव दोननानै इदिनो बिफां लाइफांफोर फोरनि बिलाइफोरखौ हाननानै माने होफायनाय जायो इदिनो दाना होनाय जायो ओ ओमफाय नआव फिसिनाया जाहैबाय माने बिदिनो दुब्लि फोथारफोराव लांनानै माने दोनथाल होना दोनहैयो माने सोरबा हगारना होयो आरो ना नोंथां
औ औ
आरो बिदिनो गुबुन बोरमाफोरखौ माने बोरमा फान्थाफोरखौहाय खासि खालामनानै फिसिनाय जायो नोंथां
औ औ
माने बेफोरखौ उनावहाय माने देरब्ला उनावहाय माने फाननो फाननो हायो आरोना नोंथां फाननानै गोबां रां खामायनो हायो औ बोरमायाबो गुबु गोबां रोखोमनि रोखोमनि दोङो आरो ना नोंथां बिनिफ्राय माने दाथ' दैज्लां बोथोरना नोंथां माने बोरमाफोरखौहाय माने इदिनो दुब्लि फो फोथार फोरावथ माइ गायजोबो नालाय दा माने बोरमा फोरखौहाय हैनो माने उसुबिदा जायो आरो ना नोंथां बेनिफाय माने बिदिनो दा माने आदार होनोबो बुहुत खस्थ' दा बिफां बिलाइफोर हानना होनोबो बुहुत खस्थ' जायो आरो ना दा अखा बोथोरना
हेल' औ नों नों नों नोंथां लाहा नोंथां मोना मोनावलाय बोरमाया दंना गैया बोरमा फिसिनाया फिसिया नोंथांमोनालाय
जोंनि ओनसोलफोरावबो बेबादि बोरमा माबाफोरखौ फिनाय जायो आरोना ओम
औ
बेखौ बोरैहाय फियो होनबाय जोंना बेबायदिनो जोंनि खाथि खाला ओनसोलावथ' गोबां मैगं थाइगं आबादफोर मावनाय दङ जिहेथु गासैबो आबादारि ओ बिनि बिनि थाखाय माने जोंना बेफोरखौ माने जोङो बोरमाफोरखौ नोंथाङा जेरै बुंदों माने जोंनि ओनसोलथिं फोरथिंहाय बेफोरबायाददि माने हगारसाराना होनो सुबिदा खाबु मोननाय जाया आरो ना
उम उम
बिदिनो अब्लाबो माने जोङो बोरमा फिसिनायाव माने गोबां बेफोरबायदि जेरैहाय जों अमाखौ फि नियाव गोबां बेबायदि गुन्दैआरि बायनानै बे दाना आरि बिदि बायना गोबां रां खरसा जायो ओ खिन्थु बोरमा फिनो बेफोरबायदि रां खरसा जाया आरो ना
ओहो ओहो
बुंनो थाङोबा जोंहा अ जेरैहाय जोङो दंफांनि बिलाइ बा बेफोरबादि ओ बायदिसिना बेफोरबादि बिलाइफोरखौ जोङो हाननानै जोङो बेखौ जोङो ओ खानानै होनानैबो बोरमाखौ बेबायदि होना दसे दसे बेफोरबायदि होनानै जों फिसिनो हायो आरो ना । बेजों लोगोसे औ बोरमायाव बोरमाखौ बोरमानावबो जोङो। फेलौवारि बेफोरबादिनि थाखाय माने जोङो ओ एम्फौ आरि बेफोरबादि जायो। औ बिजि भेक्सिन बेफोरबादिखौ होखाना दोननाय जायो आरो ना।
औ औ
थिग बेबायदि बुंनो थाङोबा जोंहा बोरमाखौ खासिबो खालाम
औ
औ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोसौ नोंथांमोननि ओनसोलावहाय मोसौखौ माबायदि फिनाय जायो।
मोसौखौहाय ना नोंथाङा जेरै बुंदों बोरमानि बागै बेदिनो फिसिनाय जायो आरोना नोंथां। ओ जोंनि ओनसोलाव माने मोसौफोरखौ बे जोंनि ओनसोलाव बुटआनो माने मोसौ जारसि फिसियो आरोना नोंथां। मोसौ जारसिसो न'खर न'खर माने मोसौ जारसिनिफ्राय गाइखेर । माबानानै गाइखेर फानहैनाय जायोना बुहुत लाब जायो गाइखेर रुनु फाननायावबो ।
औ
हेलौ बिदिनो गाइखेरनिफ्राय जोङो गाइखेरनि बायथ' जोङो गोबां रोखोमनि जाग्रा मिथा बानायनो हायोना नोंथां।
औ
जेरैहाय पनिर गरलाफोरदिनो बायदि बायदि बानायनो हायो। नोंथाङा मोनजाफेरबायना गरलाफोरखौ?
औ नोंथां।
औ मोसौआ अ हेलौ।
औ नोंथाङा बुंनाय बादिनो बुंनो थाङोबा जोंहा मोसौ आरोना बे मोस -सौ जोङो बेबायदि मो -सौखौबो जोङो माने गोबां बेबादि ओ मोसौ बिदि हालेवग्रा बेफोरबाय -दि गिदिर गिदिर खालामबाबो जोंहा गोबां रां मोनो आरो ना। ओ बेबादिनो मोसौ हिनियाव जोंहाबो ओ जेरै दंफां लाइफांफोरनि बिलाइ बेफोरखौ जोङो थानो। बेफोरखौ दाननानै जोङो खाना होनानैबो जायो बेजों लोगोसे जोङो मोसौफोरनाव बहामबै बेबायदि गुन्दै दाना बेफोरखौबो होजायो बेफोरखौ बिसोरो जायो आरो ना। ओ बेनि उनावहाय जोङो मोसौखौ जों फोथाराव हैनाय जायो जोंहा मोसौनिफ्राय नोंथाङा बुंनाय बायदिनो मोस -सौ बिमा बेफोरखौ बिमा खालामनानै जोङो फिसा जाहोबाय थानो हायो बेफोरखौ फाननानैबो जों गोबां रां मोननो हायो आरोना।
औ औ
जेरैहाय जोङो मोसौखौ नोंथाङा बुंनाय बादि मोसौआ जोंनो गाइखेर होनाय जायो आरो।
औ
बेजोंबो जों गोबां रोखोमनि गाइखेर दाखा बेनिफ्राय जोंहा पनिर बेबादि माय मिबि बायदिसिना खालामनो हायो आरो जाग्रा मुवा बेसादफोर बेफोरबायदि ना? ओ जिहेथु जोङो बेफोर खौ खालामनानै बेफोरखौ हयथ' फाननानैबो जोंहा गोबां रां मोननो हायो जेरै खायफा खायफा मोसौ जारसि बेफोरबायाददिबो लानाय जायो आरोना आथिखालाव मा ने मोसौखौ मोसौआ गोबां बिजिनि जोहैबो जोङो ओ गोबां मोसौफोरखौ माने जोनोम फिसा जोनोम होनायखौ जों नुनो मोनदों आरो ना। ओ बैफोर मोसौफोरा एसे आलादा जायो बेफोरबादिखौबो जोङो माने गोबां नुनो मोनदों जेरैहाय जोङो मोसौआबो फेलौ बेफोरबायदि जायो। बेनि थाखायबो जोंङो माने मोजांङै मोसौखौ जोथोन ओ लानानै ओमफ्राय मुलि आरिबो होनायखौ नुनो मोनो आरो ना।
औ।
औ। ओ नों-नोंथांमोननि ओनसोलथिंहाय ओम गासैबो बेफोरबाददि ओ फियो नामा नोंथां?
औ नोंथां नों फियो थिग नों होननाय बायदिनो फियो जोंनि ओनसोलावबो। हेलौ नोंथां।
औ खोनादों नोंथां।
औ नोंथाङा जेरै बुंलांदों ना जेरैहाय बिदिनो दाना होयो बेबायदिनो जों निजायबो होयो होनाय जायो बात जोंनि बरफोरनाव बारा बि दि होनाय जाया आरोना जों हारसा गुबुन हारिफोरयावसो नुनाय जायो इफोरदिखौ। जोंनि बर फोरना माने मोसौफोरखो दुब्लि फोथाराव हैना दोनबाय बिनो आरो सम मोनब्लानो नायहैबाय अ बाथ नायैबावासो नोंथां।
औ।
दा नोंथां जोंना समाबो जाबायमोन एसे दोनथनोसै नामा नोंथां।
औ नोंथां बिदिब्ला औ जोंनि सावरायनायखौ औ औ नोंथां। औ नोंथां दे।